औ
हेल' नोंथां
खोनादो दा?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
उम नोंथां मोजाङै दङ' ना?
औ दङ दङ।
आचचा नोंथां आं नोंथांजों ओ बर'फोरनि जे आबाद मावनाय बिनि सायाव दान्दिसे सावरायनो लादों अब्ला नोंथां जागायनोसै नामा?
औ जागायनोसै दे
आचसा नोंथां बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जे आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि ना बि सोरो गाहायै आबाद मावनायखौनो बा आबादखौनो थांना थानायनि गुदि आरो गु बै राहा होननानै
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
आबादखौ गायनानै बिसोर गोबां समावनो बा गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोगासिनो दङ' नङा होमबा
दा बे आबादनि गेजेरावबो बर'फोरा गाहायै गोरान आबाद, गिसि आबाद बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोनो।
औ औ
दा गोरान आबाद होननानै बुङोब्ला बेसर, सबाय
औ बेसर औ स औ
बायदि बाय बेदि आबादफोरखौहाय मावो नङा होमबा? एसे आबाद होननानै बुङोबा जोंहा माइ गायनाय बायदिफोरखौनो जों
माइ औ
दा नोंथाङा बे बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सुद'यै माबा बुंनो सानदों नामा?
ओरैनोथ' आबादा जेनेबा आबादानो जोंनि बर' हारिनि गाहाय जिउ खांनायनि राहा होनबाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। जोंनि बर' हारिनि सुबुङा आबादनि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो बा न'खर खर न'खर राहाखौ दैदेनलाङो आरोना। बर'फोरनि गाहाय गाहाय ओ आबाद होनबाथ' जोंनिया माइ आबादखौनो बुंनांगोन। माय आबादनि गेजेरजों जोंनो जों बर' हारिया जेनेबा गाहायै न'खरखौ दैदेनलांनाय बायदि नुहुरो आरोना बेबायदिनो आरो माइ आबादनि अनगायैबो ओ दैज्लां आरो मेसें बोथोरनिबो आबाद मावनायखौ जोंनि बर' हारिनि ओ बर' हारिनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि दैज्लाङाव ओरैनो दैज्लां समाव खुमब्रा जोगोनार इदिनो बहल जिंखा थाइबें बिदि बायदि रोखोमनि दैज्लांनि आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो। बे आबाद मावनायनि गोेजेरजों जेनेबा न'आवबो जानायजों लोगोसे जेनेबा हाथाय बाजारावबो ओ फाननानै जेनेबा एसे एनै रां खामायनायनि गेजेरजों न'खर सुंथानायखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेर जेराव नुबोदों आथिखालावबो नुनो नुबाय थानायखौ जों नुयो। लोगोसेनो मेसें बोथोराव आरो मेसें बोथोरावबो इदिनो ओ कबिनि बि कबि सामब्राम इदिनो दिया बिलाहि बानलु गोबां रोखोमनि सबाय सिबिं मुसुर दालि बेबायदि आबाद मावनानै जेनेबा बोथोराव ओ गोनांथि जेनेबा रांखावरिनि आंखाल समाव जेनेबा हाथाय बाजाराव लांनायनि गेजेरजों एसे एनै रां खा खामायनानै न'खराव गोनांथि जानाय मुवा बेसाद लाबोनाय लोगोसे न'खरनि फिसा फिसौखौ सोलोंथाइ लानाय समाव जेनेबा बिसोरनो गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा ओ बेफोर मुवा बेसादखौ फाननानै जेनेबा गोनांथिखौ सुफुंनाय बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुबाय थादों आरोना।
नगौ नोंथां।
ओमथ औ औ बिनि अनगायैबो
जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनाया गोदो गोदाय समनि फ्रायनो जे मोसौ आरो नांगोल जुंगाल जोंनि ओ हाल एवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां
औ औ नुयो नुयो।
आ। ट्रेक्टर बायदि बाहायनानै आबाद मावनाय जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां।
औ नुनो मोनसै औ।
आबाद मावनायावहाय आबाद दैज्लांनि आबाद। बेवहाय जों माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नुनो मोनो औ।
मोनै रोखोमनि माइ आबादखौहाय जों मावनाय खौहाय जों नुनो मोनो। लेवसिया होनाय बे खाथिया जाहैबाय जोंहा खोथियाखौ फुनानै आरो आरो खेबसेबाव गायफिननाय आरो नेवसिनो होननानै बुङोब्ला
औ औ।
औ औ।
बैफोर आबादनि गेजेरजोंनो बेवहाय ओ हाय जिउ राहा लावहाय एसेबबो बांसिनखौ